हेलोव खोनायाखै नोंथांआ?
हेलोव
औ औ दा नोंथांजों मोनसे आयदाया मिथिंगानि सायाव रायज्लायगोन आर ना दा नोंथांमोन थिं मिथिंगाया दासान्दि गाज्रियाव थांदों ना मोजांङाव थांदों माने बिफां लाइ फांफ्रा खम जादों ना गोबां निफाय बांदों बेफोरखौ एसे बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन। अ जोंनि जायगायाव खौ ओरैनो दायो बिफां लाइफांजों एसे बुंफबनायानो दायो जोंनियाव बिफां लाइफाङा एसे बुरजायैनो दंङ मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय बिफां लाइफांखौ दाननायजों लोगोसे गायफायोबो मानोना मोनफ्रोमबो ओ फैबाय थानाय बा जुना बेयावहाय जोंङो बांसिन बिफां लाइफांफोर गायो जोंनि रायजो राजाफ्रा जमा जानानै बबेबा लांदां जायगायावहाय गोबां बिफां लाइफांफोर गायो आरोना जोंङो दायो जोंनि ओनसोलाव सोलावहाय बिफां लाइफांनि जेबो हेंथा जायाखै बा खहा जायाखै जोबोद मोजांङैनो सोलिनानै दंङ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावलाय माबायदि थासारि होननानै दङ आबहावाया?
जोंनि थिंबो
फां फोरा
ओ बिफां लाइफांफ्रा दासान्दि दंङआनो गैनायाथ गैया एसेबां मा होनो बिदिनो दंफां लाइफांखौ दासान्दि मानसिफ्रा गायो आरो सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि दंफांखौ जों गायनाय नुनो मोनदों बबेबा बबेबा ओनसोलाव जोंनि खाथि खाथि मा होनो बेसेन गोसा दंफां नोंथाङा लाल सानदोन होननाय खौ खोनादों बे लाफ बे लाफ फांखौ जों मिथिं गायनानै गोबां रोखोमनि फैसा खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो। जोंनि साखाथियाव बेबायदि जे बागान दं आरो माने बे दंफाङा फुलियावबो गोबां बेसे सेना गोबां आरो बेखौ जोंङो फेदेरनानै मोजां जोथोन लानानै बेनिफ्राय जों गोबां रोख खोमनि फैसाखौ खामायनो हायो आरो माने बेखौ फाननानैबो बेखौ फान्नानै गोबां बेसेन गोसा मोन्नो बेसेन गोसानि फान्नानै जों रां खामायनो हायो आरो। नोंथांमोन्थिं बेफोरबायदि दंफां दंना गैया?
दङ नोंथाङा जायफोर दंफांफोरखौ बुंदों जोंथिंबो बे दंफांफोरा गोबां दङ। आ जोंबो गाय दों। दिनै ग ओ सरकाराबो जोंनो माखासे गायनो थाखाय दंफां दंलाफोर हरदों बिफां लाइफांफोरखौहाय। मानोना जोङो बिफां लाइ बिफां गायोब्लासो ओ आबहावाखौ समायना सोमखोर खालामना लाखिनो हायो। मानोना जों जायखौ थांना थानायाव हां लायो जोंनो बिफाङानो सोरजिनानै होयो नालाय ओंखायनो जोङो बिफांफोरखौ गोबां गायनो नांगौ बा गायोबो जोङो। नोंथाङा बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानो?
जोंनिथिंथ दंफां लाइफांखौ मा होनो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव थानो गैयिनि जाउनाव दंफां लाइफांखौ दानफैनानै गोबां नस्थ' खालामदों आरो मानो होनोबा बिफां लाइफांजों जोङो थांनानै थानो हायो नाथाय बेफोरखौ खायसे सोलोंथाय मोनै सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि दंफांखौ दानफायनानैनो गावनि गोनांथिनि थाखाय बुथुमना लायो। जेनेबा बबावबा दंफांखौ फान्नानै बबावबा दंफांखौ ननि खामानियाव बाहायनानै माखौबा ओरैनो जनगारनानै बाहायो दंफां लाइफांफोर खौ खामनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथांमोन्थिं बेबायदि दंफांफोरखौ दानफायनानै मा खहा खालामनानै सुबुंफोर दं नामा?
औ दङ। जोंनि ओन्सोलावबो साफा सानै ओंखारहांबाय मानोना बिसोरो माखासे बिगियानारि आदबजों दिहुन्नाय मेसिनफोरखौ लानानै गोबां दंफांफोरखौ हाफायो। दिनैनि ओ बिफां लाइफांफोर गायनांगौ बेखौबो बिसोरो एसे ओ मिथिया जालांबाय। बा बिफां लाइफां खौ बांद्राय गायनो नागिरला बिसोरो बाहेरायाव थानानै बिफां लाइफांखौ खालि हाफायनोल रोंगौ बेबायदि थासारि जोंनियावबो सोमजिहांबाय आरो। दा आंङो गोबोद खहा गोनां सानो। मानोना जों जोंनिनो मोजांनि थाखाय बिफां लाइफांखौ गायनांगौ। बिफां लाइफांखौ दोन्नांगौ। दिनै बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो बुहुमाव गोबां दुंखावनाया बारा जाबाय।
औ औ
मिथिंगाफोरा मोनसे गिख्रंथाव थासारि लाबाय दिनै जोङो जोंनि बिफां लाइफां दाननायनि थासारियावनो बिफां लाइफां गैयियावनो बुहुमनि दुंखावनाया बारा जाबाय जायाहोनाव जोङो गो दैलां बोथोरनि समाव एसे सान्दुं दुंनायखौनो जों सहायनो हाया जाबाय बेबायदि बुहुमनाव दंफांनाय थासारिया जाबाय आरो ओंखायनो आं सानो दंफां दंलाखौ जोङो ओनसोल नाङैनो जेरावबो गायोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो ओ नोंथांमोननि थासारि बेयाव ओरैनो बांसिन मा बिफांखौ दायो नुनो मोनो?
जोंनिथिंना थासारियाव बांसिन मानो होनबा खराय बिदिनो थाइजौ बिफ फां बिदिनो ओ गय बां नालेनखर बिफां आरो बेफोरखौ फायानो जोंनि सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनिबो रां खामनायखौ नुनो मोन्दों सोरबाया बारि बागान गयजोंनो जानाय गयनि फिथाइखौ फाननानै फैसा था मोननाय बिदिनो गोबां नालेंखल फुलिबो गायदों दानि जोंनि मुगायावहाय गोबां रोखोमनि नालेंखल खरजोंबो थाव बानायनानै जों फुनो आरो नालेंखरनि मेथाइफोरबो बानायनाय जायो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो नालेंख खर बागान खालामामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोनथिं बेफोरबायदि बाख गान दं नामा?
दङ जोंनियावबो गोबां गिदिर गिदिर ओ नालेंखलनि बागान गयनि बागान दङ जायफोरनि फिथाइफोरखौ जोङो फाननानै गोबां ओ रांखावरि खामायनो हायो सुबुं माहारिया बेजोंनो थांनानै दङ ओ जोङो गोबां गिदिर गिदिर बागानफोरनि गेजेरजों ओ सोमखोर मिथिंगा मिथिंगाखौ जोबोद सोमखोरै लाखिदों जाहोनाव जोंनि जिब जुनारफ्राबो जोंनि बिफां लाइफांनि सिङाव थानो हायो दा जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौ फोजोबस्राङा लासिनो बिसोरखौबो थानो जायगा हैयिनि हाग्रा बंग्राखौ फोजोबना लायोब्ला जों गाव गावनो गिख्रंथाव जायो मानोना बिसोरो गावसोरनानै जोंनि ओनसोलनिखायनो जोङो मिथिंगा बिखाखौ फोथांनानै लाखिनो गोनां जायो दिनै बिफां लाइफां दाननाया बेबायदि थासारिखौ जोबोद गाज्रि थासारियाव लाबोदों सुबुं माहारिया बिफां लाइफां दाननो रोंगौ नाथाय गायनायखौ रोङा जाहोनाव बेबायदिनो बुहुम नांनि दुंथावनाया जादों बा जोंनि ओनसोलाव गरमनि बारा जादों बेफोरबायदि गोबां जादों आरो नंगौ जोङो बिब बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै बा बुथारनानै जोङो जिउ खुंनो हायो जेरै बनफोर फाननानै बा जोङो बन सुनानै बा दंफां फाथाम थगथा जिउ दानो हायो नाथाय जोङो बिफांफोरखौ फो फोजोबनायजों लोगोसे बिफांफोरखौ जो सोरजिनोबो नांगौ जों बिफांफोरखौ
जोंनिथिं दा बरथमान बांसिन दफां लाइफांफोरजोंनो मा होनो बनिबा जायगायाव फैसा खामनायखौ नुनो मोनो आरो दफां लाइफांफोरजों गोबां रोखोमनि दा न बानायनाय न बानायनायाव जों ओम नुनो मोनो थक्था बाथाम बिदिनो थखथाफोरजों मा होनो न लु लुनाय बिदिनो खुन्था बानायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
औ ओरैनोथ' नोंथांमोननिथिं दायो दंफांनि फालांगिफ्रा सोलियो आरो ना?
औ औ सोलियो।
औ
ओम गोबां रोखोमनि दंफांखौ फाननानै जोंनि सुबुं माहारिया रां खामायनो हादों। आरो गोबां रोख रोखोमनि दंफां लाइफांफोरखौ मा होनो मिथिंगायाव जों बबेनिफ्रायबा लायनानै गुबुन जायगानिफ्राय लायनानै मा होनो हायो आरो गोबां रोखोमनि दंफांजों जोङो न' बानायनानै थांनानै थानो हायो आरो आरो बिदिनो औवाफोरनि बन बिदिनो दंफां बिदिनो गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ जों सिननानै फानबाबो फैसा मोनो। आरो बेनि जाउनाव जों मोनसे खैफोदखौबो नुनो मोनदों आरो दंफां लाइफां दानफनायनि जाउनाव। दा आथ आथिखालावथ गोबां दु़ंथाया बारायदों दंफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव। जोंनि मिथिंगाखौ जिराद गोहोम खख्लैदों। बिदिनो हाग्रा बंग्राखौ दासिमनानै दंफां लाइफां थानायनि जाउनाव जोंनिथिं बिदिनो मैदेर होनना मैदेरा जोंनि आबादफोरखौ नस्थ खालामफैयो गावसिनि थानो जायगा गैयियाव आरो बिदिनो गोबां जिब जुनार दा जोंनि लांदां ओनसोलावनो फैनानै जोंखौ मा होनो थासा गोब्राब थासारियाव लाबोदों बिदिनो गोबां मैदेरफ्राबो फैनानै जोंनि आबादफोरखौ नस्थ खालामो बेबायदि बिदिनो माइ आबादफोर खौ गाज्रि नस्थ खालामना गालाङो। दा नोंथां मोननिथिं बेफोरबायदि जों गोजानफोर फैफेरबाय नामा।
औ फैबाय जोंनियावबो सम सम हाजोनि मै-मैदेरफोरा फैनानै माइ आबादफोरखौ जोबोर गाग्लोबफैयो जाफैयो लोंफैयो। माइफोरखौ फोजोबस्रांफैयो बेफोर बिसोर बिदिनो खालामो आरो मानोना बिसोरनो थानो थाखाय दायो हाजोआव जायगा गैलिया माने ओमफ्राय जोंनि हाजो सेरनिनो मैथुनफोरा फैनानै जोंनियावहाय होजों हाजोआव जानो जेबो गांसो गैयैलाय जोंनि आबादफोरखौ गोबां खहा खालामफैयो बिसोर जाब फैयो गाग्लिफैयो। बेबायदि आरो बेनिखायनो आं बिफां लाइफां गायनायफोरखौ बा मिथिंगाखौ फोथांना लाखिनायखौ जोबोद गोनांथार होननानै सानो बेनिखायनो जोङो गंफ्रोमबो फरायसालि फरायसालिमाफ्राव जुदि फरायसाफोरखौ मोनफ्रोमबो आबहावा सानावहाय बा जुन खालि बिफां लाइफांफोर गायनो होयोब्ला बबेबा दाबसे लांदां गुवार जायगायाव गोबां बिफांफोर गायहैयोबा बा बिफांफोरखौ जोङो गायनानै आबदाल खालामोबोबा जोंनि थाखाय जोबोद साबजाथाव जागोन आरो इयुननि थाखाय जोङो खाबु गोनां जागोन आरो आं बेखौनो आसा खालामबाय
दा होनबा जोङो बुंनो हायो दंफां लाइफांफोरखौबो गायबाबो गायनानै ल सुबुंफ्रा माखासे सुबुंफ्रा उनाव नाथाय जोथोन लायैनि जाहोनाव जोंनि बिफां लाइफां गायनायफ्रा ससेयावनो थैनांगौ गोनां जायो आरो दा जोङो जोथोन लायाबा माने फ्रा गोजौ जानानै गोबां रोखोमनि दै मोनाब्लाबो थैयो आरो मोनसे एसे बिफाङा मोजां साबस्रांहांबानो बोरमा मोसौफ्रा बिराद दुमैनि जाहोनाव जानानै बिनि बिफां लाइफांनि मा होनो जे थांनांगौ गोहो बेफोरखौ सिफायना होयो माने जोंनिथिं गोबां रोखोमनि दंफां गायो नाथाय गोबां सुबुंफ्रानो आ जोथोन लायिनि जाउनाव बिफां लाइफांफ्रा गेजेर ससेयावनो थैनांगौ जायो आरो बिनि जोङो दंफां लाइफां गायबाबो जोथोन लानांगौआ जोंनि गोनांथार बाहागो नङा होना बा औ दा होनबा जोंना बिनि सोमोन्दैया एसेयावनो थाथसै थाथथोंसै नामा
औ नों बि
औ इन